हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां
नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि?
दा दङ बिदिनो मोजाङैनो नोंथां नोंलाय?
आंबो मोजाङै नो दंथयो नोंथां ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहै बाय
औ
नोंथांनियाव फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों
औ सोंजागोन
आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
ओ सोंथियानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरादि बैसागो बोथोराव बैसागु फोरबो फालियो बे बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै आङो नोंथांनियाव फंनैसो सोंनो नागिरदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन बैसागोनि सोमोन्दै औ दे बिदिब्ला आङो बै थानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनोसै ओम बैसाग गो होनोब्ला जों गासिबो सुबुंफोरानो मिखायो नङा होमबा? जोंनि बर सु बो गासैबो मोनथिखायो बैसागु बैसागु आ मा मोनसे बरनि ओ एंगारनो हायि मोनसे फोर्बो जाय फोर्बोआ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आर थिखालावबो सोलिबोगासिनो दङ ओ बैसागोआव जोङो ओ बैसागोआव जोङो ओ बयबो ज' ज' मोसानो ओंखारबोयो बेबायदिनो ओ बैसागोनि ओ बेबायदिनो बैसागोआव गासिबो बोराय बुरै गासिबो जोङो। रावबो एना एनि गैयााजासे जों बैसागोखौ बैसागोखौ फालियो रंजायो औ बेबायदिनो जोङो ओ बैसागोनि मुङाव बैसागुखौ जोङो बरआव मोननै बाहागो खौ रानदों बेनो जाय बा मोनसेया मोसौनि आरो मोनसेया मा मानसिनि बैसागो ओम बेबाय नो जोंङो ओम बैसागोखौ ओ बैसागोखौ फालियो आरो बेबायदिनो मोसो सौ ओ मोसौ थुखैयो जों बैसागोआव मोसौ थुखैनानै जोङो बेबायदिनो ओ गोदो गोदाय सोलिबोनाय नेमखान्थि बायदिय जोङो मोसौखौ ओ दुब्लि मबा ओ दैमा एबा फुख्रिफोराव लांनानै जोङो थुखैयो औ बेबाय बिदिनो बायदिसिना ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदि नेम बायदि बेबायदिनो मोसौआ जाहाथे ओ जेबो बेराम आजार जायाजासे जोङो मोसौ मोसौखौ बेबायदिनो फैनानै जोङो गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनिबो बेबायदिनो जेबो बेराम आजार जायाजासे जोङो बुङो जेरै लाव जा फान्थाव बेफोरबायदि बाथ् थ्राखौ जोङो बुङो आरो जेबो बेराम ओ बेराम जायिनि थाखाय माने मोसौआ बेबायदिनो गेदेर गेदेर जाथों बिदि होननानै जोङो ओ बोर होनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव ओ मोना मोनायाव जोङो ओ गोदान फागाजों खायो आरो बेबायदिनो अखानायै ओ बेबायदिनो अखानायै जों मानसिनि मानसिनि बैसागो जेरै बेबायदिनो जोङो ओ बयबो बैसागोनि मुङाव इसोर खौ आर'ज खालामो आर'ज खालामो आरज खालाम माने बेबायदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होयो। बेबायदिनो ओ उन्दैफोरा आरो गेदेरनियाव ओ बोर बोर लायो आरो। बेबायदिनो जों बैसागुआव फालियो। ओ बैसागुआ जोंनि मोनसे जेमा ओ एंगारनो हायि। ओ फोरबो आरो बैसाग बैसागोआ।
औ। बेबायदिनो जोङो बैसागुखौ ओम बेबायदिनो जों बैसागो ओ मोसानायाव जेबो जेबो एना एनि गैयाजासे जोङो गासैबो ओ मोसायो आरो।
रंजा- बाजा। गासिबो बोराइ -बुरै बोराय बुरै सेंग्रा- सिख्ला गासैबो ज' जानानै जोङो बैसागुखौ मोसायो। आरो बैसागुखौ मोसा मोसा खांनायनि उनाव। ओ जि ओ जाय जाय न'खरनिफ्राय जोङो मोनबोनाय ओ मुवा बेसाद। बैसागु मोसानायनि उनावथ' जोंनो। गोबां ओ मोसाखां न'खर न'खर मोसाखांनायनि उनावथ' गोबां एसे एनै रां बा माइरंफोर हरोना। नोंथां बेफोरखौ जोङो मा मोसाखांनायनि उनाव बैसागो मोसा ओ स्नि दा स्नि सानखौ जोङो मोसाखांनायनि उनाव मा बेफोर ओ न'खर न'खर मोननाय। बे बायदि बिदिनो रां एबा माइरंफोरखौ जोङो जमा खालामनानै ओम ओ बेबायदिनो जोङो पिकनिक। मोनसे जे गुवार लांदां फोथार एबा बेबायदिनो। गुवार जायगा फोराव जों ज' जानानै मोनसे खाना जायो आरो बै मोसानायनि मुङाव ओं बेबायदिनो जों बैसागुखौ फायो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलि होखानाय बेफोर नेमखान्थिफोरा
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि ओ बैसागो फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो बेबादिनो बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनि नेम खान्थि बादिनो ओ सोलिबो गासिनो थानाय बे बैसागुखौ दासिमबो हालागैबो ओ फालिबोबाय थादों ओ जोंनि गामि फोरावबो बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो एखे रोखोमैनो बैसागोखौ फालियो ओ ओ जेरै ओ जोङो गिबि सान बैसागुआव जों ओ मोसौ थुखैनाय सान फालियो। आरो बेनि उनावहाय जोङो मानसिनि फालियो। जोङो गासै बैसागु खौ स्नि सान फालियो। ओ गासैबो। बैसागुआव ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै गथ' गथायसिम ओ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जानानै गामि गामि ओ खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै गासैबो रंजा बाजायै मोस मोसानो ओंखारबोयो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ दुखु दाहाफोरखौ एना एनि जालायनायफोरखौ दोनथ'नानै गासैबो मोनसे खुसिनि बाना लाबोयो। ओ बयबो ओ गोसोब खुसियै रंजायो बैस बैसागो बोथोराव ओ बे रंजानायल' नङा ङा ओ बैसा सागु बोथोराव जों बयबो ओ गोदान बोसोराव जाहाथे ओ बयनिबो ओ बयनिबो मोजां जांनि थाखाय ओ जेबो बेमार आजार जाया, जेबो खैफोद आफोद जाया ओ बेफोरखौ साननानै बर'फोरा बैसागु बोथोराव गोबां फोरबोफोरबो फालियो। जेरै हाबा फलि फोरबो आरो बायदि बायदि न'खराव ओ बयबो ओ फुजा आरि होनानै बयबो ओ गोदान बोसोराव ओ जाहाथे औ गोसो खुसियै बय बो मोजाङै ओ रायजो मोनजालाङो ओ बेनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज गाबनाय जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ बेबायदिनो ओ ओ नोंथांमोननि खिबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोआवथ' गोबां जोङो ओम बेबायदिनो गामिफोराव नुनो मोनसै आथिखालाव ओ बेबायदिनो बैसागोनि मुङाव जोङो ओ मोनसे मा फोरबो माबा फोरबोनि मुङाव बैसागो फोरबोनि मुङाव मोनसे प'ग्राम खालाम लायो। गावबागाव गामियाव अ बे फोरबायदि नोंसोरनियावबो ओ नुनो मोनो नामा? नोंथां नोंथाङा एसे बुंनानै होबा मोजां जायो।
औ नुनो मोनो, ओ बैसागुआव गोबां फालिथाइफोर फालियो। बयबो बैसागुखौ बैसागु दान मोनसेयाव ओ गासैबो बायदि रोख खोमनि ओ फोरबो फालिनानै बैसागुखौ ओ गाजा गोमजायै बारहोहरो। ओ जोंनि गामिफोराव बो गामि एबा ओनसोलफोरावबो नुनो मोननाय जायो। ओ गोबां ओ फोरबोफोर फालिनाय ओ जोंङो बर'फोरखौ जोङो बांसिन बैसागुखौ ओ गाजा गोमजायै जोंङो बारहोहरनाय
औ नुनो मोनो नोंथां।
नो जोंनि बरफोरनि मोनसे जोबोर गेदेर फोरबो।
औ नंगौ औ बे औ बेबायदिनो ओ बैसागोफोराव ओ नोंथाङा बहाबाफोर ओ ओ थांफेरबाय नामा जाय बेलेग जायगाफोराव बैसागो फोरबोफोराव?
औ थांफेरदों। जोंङो बैसागुआव जोङो गामिनि बैसागुआवबो मोसानो ज जयै ओंखारलांङो। आरो जोङो ओ गुबुन गामिफोरावबो ओ गुबुन गुबुन गामिफोरनिया माबायदि बैसागुखौ फालियो बेफोरनि सोमोन्दै ओ मोनथि लुबैनानै जोंङो ओ सानसे साननै मालाबाफोर ओ बैसागुआव जोङो आलासिफोर जानो गुबुन गामियाव जोंङो थांनाय जायो आरो।
ओ औ नोंगौ औ ओमबा ओ नोंथांमोन खिबो ओमबा बैसागोआ ओ जोंनि बायदिनो एखेयानो जायो ओमबा ना नोंथां?
औ जायो नोंथां जोंथ' गोदो गोदायनिफ्राय ओ बिदिनो सोलिबोबाय थानाय बे बैसागुनि नेम खान्थिया गासै गासैनिखौबो जोंङो एखे रोखोमैनो जों नुनो मोननाय
नुनो मोनो। औ बैसागुखौ जोङो मा दा ओ बैसागु बैसागोआ जोंनि मा बर'निनो मोनसे आंगो फोरबो नालाय जों बैसागोखौ ओ बेबाय ओ बेबायदिनो रंजा बाजा फालिनानै जोंङो हेगार हरो नंङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो
थां जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसेब्लाबो होनानै आंजो जों सावरायनायनि थाखाय जोबोर ओ साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंगौ।
खौ बेखिनियावनो फोजोबथावनोसै।
औ नंगौ दे नोंथां औ।